खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दा?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो जिरायनानै।
ओमबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ होमब्ला नोंथां आङो नोंथांजों मा होनो जोंनि खेराइफोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा?
औ जायो सावरायजागोन दे।
जोंनिया खेराइ फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे मा होनो धोहोरोमजों लोब्बा गोनां मोनसे मा होनो फोरबो नङा होनबा नोंथां जों ना। बे मा होनो बाथौ धोरोमारि बर'फोरनि मा होनो बाथौ बोराइनि मा होनो जोंना सिबिनाय बावना‌य। खौ गुदि खालामनानै मा होनो जोंना बे फोरबोआ जोनोम जानाय आरोना जोंनिया।
औ।
मा होनो जोंना बे खेराइ फोरबोआव जोंना। गुबुन मा होनो गुबुन गुबुन थांखि लानानै जोंना बे खेराइखौ। खुंनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? जों बे खेथाइखौ जोङो मा होनो मोनब्रै बाहागोआव राननाय जायो आरोना जोंना बेफोर जादों मा होनो दोसोन खेराइ उम्राव खेराइ फालो खेराइ ओमफ्राय मा होनो। न'आवनि खेराइ बे मोनथामानो जोंना। देरसन खेराया जोंना मा होनो अट'नियाबाबा मा होनो। दा मा होनो बेंगलि दाननि मा कार्तिक दाननि गिबि हाबथायाव बे मा होनो बे खेराइखौ खुंनाय जायोनो आरोना जोंना
अ
जोंना बे खेराइया थारै मा होनो दोहोनि मोदाइजो बा माइनाव एबा लोखिनि मुङैनो मोनो खुंजायो जोंना जोंना दालाय माइनाव लोखि थिखोना इदि होनलाया होमबा नोंथां जोंना बर'फोरनिया बिनिखायनो बे खेराइखौ मा होनो लोखि खेराइ होनो आरोना जोंना मेसेंनि आबाद मा होनो सालि बा माइसालि आबादजों जोंना मा सोमोन्दो थानायखाय बेखौ मा होनो सालि खेराइबो बुंनाय जायो आरोनो आरोना आरो जोंना मार बिनिनो दङ उम्राव खेराइाया जायो जोंना मा होनो आसार दानाव आमथिसुवा जोबनायनि उनाव मा होनो बे उम्राव खेराइखौ खुंनाय जायोनो आरोना जोंना गामिनि सुबुंफोर मा होनो गाहामखौ हास्थायनानै आरो मा होनो आबाद फसलफोरखौ गाहामखौ हास्थायनानै जोंनाबो जेरै उमुराव खेराइखौ खुंनाय जायोनो आरोना जोंना बे दैज्लांनि आसु मायजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंना बे मा होनो खेराइखौ खुंनायनै जोंना बेखौ मा होनो आसु खेराइबो होननानै बुंनाय जायोनो आरोना जोंना बेयाव मा होनो माखासे बारि बागाननि थाइजौ खान्थाल बेफोरनि मा थाखायबो जोंना बे खेरायखौ खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना
औ
आरो जोंना दङ मा होनो फालो खेराइ जोंना फालो खेराइखौ मा होनो असमियानि मा होनो मागो दानाव एबा मागो पुर्निमायाव खुंनाय खेराइ खेराइखौ खुंनायखौ खुंनाय जायोनो आरो जोंना बे फालो खेराइखौ जोंना बेखौ मा होनो अखाफोर दानसोरां हराव फुंलायनालाय बे खेराइखौ मा होनो दान सोरां खेराइबो होननानैबो बुङोनो आरोना दाना न'आवनि खेराइ जोंना मा न'खरनि गोनांथिखौ नायनानै बे खेराइखौ खुंनाय जायोनो आरोना माब्लाबा न'खरनि गाहामथिखौ हास्थायनानै न'खरनि जेनेबा नखरनि सोद्रामाफोरा बबावबा थांनानै दंहैयोबा न'खरनि मा होनो जायफोर सुबुंखौ रावबो लोमजा साजा जाया मोजां देहायै थायो बेनि थाखाय जोंना मा न'खरनि खेराइखौ होनाय जायो आरो ना न खनि गाहामथिखौ मा होनो न'खरनि गाहामथिनि थाखाय जोंना बे खेराइ न'खरनि खेराइखौ होनाय जायोनो आरोना जोंना बे खेराइ आव फोरबो जोङो माखासे दामजुफोर नांगौ बे दामजुफोरा जाबाय जोंना जरासे खाम ओमफाय सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि जरासे ओमफाय दाहाल जरासे ओमफाय जोंना मा होनो जोंना बे मा होनो खेराइ फोरबो फालिनायाव जोंना माखासे बेसादफोरबो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां मुवा बेसादफोर बेफोर बेसादफ्रा जाबाय जोंना गिबियावनो थानांगोन जोंना बाथौआरि हिसाबै जोंना सिजौ बिफाङा थाथारनांगोन थुलुन्सि बिफां ओमफाय औवा नांगौ बिफां ओमफाय माइरं दं दै ओमफाय जिदाइन जरा खांख्ला बिफां जराथा मोखोना बिफां ओमफाय औवा गुबै थब्रै नांगौनो ओमफ्राय जोंना मोनगु दुब्रि हाग्रा सनानि गंसेबो नांगौनो ओमफ्राय लाइजौ। थालिर बिलायनि थालिर फिथाइफोरबो नांगोनो गय, फाथै, ओमफ्राय सिन्दुर। छुब छुना खौथ' जोंना नांखागोआनो ओमफ्राय खुन्दुं आवा गुफुर जोंना जेरै मा होनो जोंना आलारि बाथि सावनाय नेम दंना जोंना। बाथौआरि फोरनिया थाव गुबैबो नांगौ जोंना जोंनो बिनि उनाव जेवारि बाथि, माइरं, जौ जरासे ओमफ्राय लथा खुरै खुरै फोरबोनांगोन जोंनो खुरै गुखौबो गंसे ओमफ्राय फुल नांगौ बेबायदिनो ओमफफ्राय गा गाम्बारि खामफ्लायबो नांथारगोन आरोना जोंना। ओमफ्राय जोंना बोलि मा होनो बाथौनि नेम बादिनो बे खेराइ मा होनो सिबिनायाव जोंना मा गोबैफोरनि अनगायैबो जोंना मा नांगौ दाउसा, फारौ, हांसो बेफोरबो बोरमाफोरबो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जों गावबा गाव खेरायनि थांखि लायै थांखि बिदिनो गावबागाव होनाय जायो आरो सोरहाबा दाउ सोरहाबा मा होनो बोरमाफोरफोरखौ होनाय नुयो नोंथां। मा होनो
औ।
जोंनिया बे बाथौआरिनि मुंखौजाथाव जोंनि मोदाइफ्रा जादों मा होनो बाथौ बोराइ। बे बाथौ बोरायानो जोंनिया मा जोंनि बर'फोरनि मा होनो देरसिन गसाय होनानै फोथायो नङा होमबा जोंना बर'फोरा। जोंना बे बर'फोरनि मोदायफोरनि गेजेराव बेनो जौसिन मासि होनाय जायो आरो। ना जोंना बेखौ बिनि मुङै मा होनो गय फाथै बावनायजों लोगोसे जोंनिया अमा मासे बोलि बावनाय जायोनो। ओमफाय अमा खर' आरो माने एसे बाथौ बिन्दोआव दोननाय जायोनो ओमफ्राय बे आइलेण बुरै आइलें होननाय जोंना आइलें मोदायबो दं होननानै जोंना फोथायो जोंना बाथौआरिफ्रा बे जोंना बियो बाथौ बोराइ बेंग्रा बोरायनि आरोना जोंना बे बाथौ बोराइखौ बेङो आरोना बेनो मा नांगौ जोंना दाावला मासे बिनि मुङै मा जोंना बोलि होनाय जायोना आरोना जोंना बे खेराइ फोरबोआव। बिनि उनाव जोंना मा होनो आग्रां आग्रां मोदायबो दंना जोंना जायो ना जोंना फुजा होनायफोराव रायोना जोंना आग्रां बोराय बुरैफोरखौ बेयो मा होनो मोदायफोरनि गाहाय माहोनो सानथ्रिनि ना आरो बिनि मुङाव जोंना मा दाउला मासे बोलि होनाय जायोनो बिनि मुङावबो आग्रांनि मुङावबो जोंनिया खैला बेबो खैला मोदायानो जोंना बाथौ बोराइनि साथिङा रादा दैथायगिरिनि थान्दैनि आरोना जोंहा बिनि मुङैबो जेरावला मा होनो बोलि बावनाय जायोनो जेबा खारजि खारजि बियो खारजि मोदाया जोंना बियो बाथौ बोराइनि लेङाइनो बियो बेनो जोंहा फारौ सिबिनि मुङै मा बोलि होनाय जायोनो आरोना ओमफ्राय जोंना मा दङ संराजा संराजाया जोंना मा होनो मोदायनो बियो बाथौ बोराइनि लेङाय आरो मानो हाग्रानि जुनारफोरनि बिगुमानो जोंना मैहुरारि हाग्रामायाव बेफोराव थांनायाव मा होनो आगोल मा होनो जोंना बेया बिदि बावनाय जायोना जोंना मा होनो हाग्रा बंग्राफ्राबो थांयो जोंना मैहुर खालामनानै जाग्रा फुदाबो दं नामा जोंना बर'फ्रा बेनि थाखाय जोंना बेफोरनि गाहामसिननि थाखाय जोंना माब्रै संराजा मोदाइखौबो जोंना सिबिनाय जायो आरो ना।
ओ।
अब्ला नोंथाङाबो मा होनो नोंथांनि सुबिदा बायदियै माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा।
औ आङो जुमाय बानायनाय जौ जौ एबा जुमायखौ माबोरैहाय बानायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
ओ आङो होमबा सावरायलांनो आखायाव लाबाय जुमाय बानायनो एमावखौ जोङो नांथारगौ जायो आरो एमावानो जौ एबा जुमाय बानायनायनि रोखोमसे गोनांथार मस्ला होननानै जों साननानै ओम ओ गोनांथार मस्ला आरो बियो एमावखौ गावनो गाव बानायनानै लानाय जायो जों बर' समाजाव एमावखौ जोङो बानायनायाव गोबां बायदिसिना मुवाफोर जगार खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो गिबियावनो एमाव बानायनो थाखाय सेरसे जखानि माइरं माइरं उम माइरं बाक्सा ओम माबानांगौ जायो मा होनो सोमनानै दोननांगौ जायो बिनि उनावहाय सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय खासि हाग्रा बिजौ मोन जिनैथा नांगौ जायो बेनि गोरलै बिबार मोनब्ला साबसिन जायो आरो ओम बेनि उनावहाय आरोबाव बिसिमाव बेदर नङाबा ओम बिसुमाय बेदरखौ थुलासेनि ज'खौ सोनांगौ आरो आरो आगर सिथानि रोदा थलासे जख'नि नांगौ थालिर बिलाइ एबा आनारस बिलाइ गोरलै आदा फवासो नांगौ जायो आरो एमाव बानायनो थाखाय गिबि गिबियावनो जोङो जौ बानायनो थाखाय एमावखौ न'आवनो बानायनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ बानायनो थाखाय बेफोर गासैखौबो बुथुमनानै लाखांनायनि उनाव एमाव बानायनाय समाव माइरंखौ से धन्टासो सोमनानै दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो मोजांहाय सुनानै आमफ्राय बिनि उनावहाय खांनानै लानाय बिफां लाइफां बिलाइ आरो बेदरफोरखौ उवाल एबा दिं खियाव गुन्द्रा सौग्लिनानै लानाय जायो आरो आमफ्रायहाय बिनि उनावहाय सोमखांनानै दोन्नाय माइरंखौ जयै देफानानै अन खालामनाय जायो आरो अनखौ उवाल एबा दिंखिनिफ्राय संग्रायाव दिहुननानै लानाय जायो जोङो बिनि उनावहाय बे अनखौ संग्रायाव मोजाङै दै सारस्रो सारस्रोनानै नानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय बेखौ फिसा फिसा लादुरा खालामनानै एसे दाब्ले दाब्ले रो रोखोमै दानाय जायो आरो नोंथां बेखौ गुबुन मोनसे संग्राय एबा सान्दांग्रायाव दोननानै फोराननायबो जायो आरो बानाय गोदान एमावखौ एमाव गोरलै होननानै बुंनाय जायो बे एमाव बानाय गोदान लादुरानि सायाव थाइनै गोजाम एमावखौ गोजाम एमावखौ सिफ्रुनानै बिनि गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो आरो। ओम बर'फोरा बेखौनो एमाव मोखां होननानै बुङो आरो। एमाव गोरलैनि स-सायाव माइनि जिगाब एसे गारनानै बैसाङाव हरब्रै दोनहाबनाय जायो, बेनि उनावसो एमावनि गुबै महरा मोनो आरो। दानिया जुमाय एबा जौ बानायनायाव बाक्सा माइरंनि गोनां जाथारो आरो। जौ बानायनो जुमाय संनो थाखाय ओम गेेफे गेफे ओंखाम जायोब्ला जौआ मोजां जाया मोजां जाया आरो। जुमाय संनायाव स्राव स्राव ओंखामखौ नांगौ जायो आरो। ओम बेनिखायनो दानि दिनाव दरं नगाव कामरुप जिल्लानि बर'फ्रा जुमायनि ओं खाम दुंबुर थानाय समावनो एमावखौ फुननानै गुसु जाहोयो आरो उनाव हानि दो एबा मालदांआव सोनानै दोननाय जायो आरो। गंसे दोआव सो सेरथाम सेरब्रैसो जखानि माइरं जुमाय सोनानै दोननाय जायो आरो। बे जुमाय एबा जौआ हरथाम एबा हरब्रैनि उनाव लोंजानाय जायो आरो। हरथामनिफ्राय गु जि हरसिम दोननानैबो जुमायखौ लोंनाय जायो। आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो गवालफारा जिल्लानि बर' फोरा जुमाय आव एमाव फुननानै संग्राय एबा सान्दांगायाव थालिर बिलाइ ब'नानै ओम फुननानै दोनो आरो बेनि उनाव सो दोआव सोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिसोरो आसामनि दाब दाब जायगायाव दाब दाब जायगायावनो बर' बायदि फिसा फिसा हानि दोआव जुमाय सो सोयो आरो, आरो गेदेर दोआवबो सोनानै दोननाय जायो। बे दोखौ मोनथाम मुङै मिथिनाय जायो बे गेदेर दोनि मुंखौ दाबखा, मालदां आरो जंगा होननानै मिथिनाय जायो आरो। आथिखालाव आथिखालाव ओ सालान हरग्रा हानि दोखौबो दाबखा बुंनायखौ जों नुनाय ओ जों नुनो मोननाय जायो आरो, मालदाङाव मालदाङाव उदै गेदेर आरो जंगार गोलाव बायदि जायो आरो मालदां एबा जं गारनि गोदोनाया बिबारनि माला बायदि सोरगिदिं दोंसे सावगारि नुनो मोननाय जायो आरो। मालदां आरो जंगारखौजों लोगोसे बिबारनि माला जाजेननायनि सोमोन्दै बर'फोरनि गेजेराव मेहेरगोनां सल'बो दंनाय दङ आरो। बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय बिदा फंबाय मा होनो गोदो गोदाय बयबो जौखौ जोङो बानायनानै लोङोमोन आरो जौखौ जोङो बेबायदियैनो बानायनायखौ बानायनानै न'आवनो बानायनानै संनानै लोंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दानि दिनावथ' जोंखौ थांना थानायनि राहा हिसाबै खायफा खायफा गामियाव बाहायनायखौ नुनो मोनबावबायसो ओ रां खामायनो थाखाय जौखौ संनानै फाननायखौबो जों दानि दिनाव नुनो मोनसै आरो। दानि दिनावहाय जौजों गोबां न'खराव